औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां। माबोरै दं नोंथां?
मोजाङैनो दङ आरो। नोंथाङा माबोरै दं?
औ आंबो मोजाङैनो दं। मा खालामदों नोंथाङा?
आङो जिरायनानै दं।
औ।
औ ओमफाय दा नोंथाङा कल खालामनाय गुबै जाहोना मा?
आंनियाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नों नोंथाङा जेनेखु जों दावबायोना दावबायनो थाङो बा नोंथाङाबो बबेयाव बा दावबायनो थांबाय नामा बा नोंथाङा बबेयाव दावबायनानै मोजां मोनो मादियाव दावबायनानै ना हाजो गुदि ना मिथिंगाया मिथिंगायाव ना नोगोरफोराव बेरायनानै मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
दावबायनायनि सोमोन्दै सावराय
औ।
फोरमायना होनांगौ आरोना दावबायनायनि सोमोन्दै।
औ।
औ आं दावबायनाय बुङोब्ला आङो बांसिन माने हाजो ओनसोलफोराव दावबायथिंनानै मोजां मोनो आरो।
औ माबायदि मोजां मोनो नोंथाङा?
बेफोरबायदि हाजोआरि ओनसोलाव थाङोब्ला गोसो फोरा एसे गोजोन मोनो आरो। दाउमा दाउसा बायदिसिना दै दैमा दैसा नुनो मोनो लोगोसे बिफां लाइफां बिदिनो दाउसिन दाउला जिब जुनारफोर नुनो मोनो।
औ।
दावबायथिंनो थाखाय।
औ। आं आबो बिदिनो ओ जेरावखि माने ओ ओ लांदां जायगा आरो ना बे जायगानि बारहावा थासारिफोरा मोजां आङो बिदियाव थांनानै माने बेरायहैनानै माने मोजां मोनो गोसोफोरखौ थाजिम मोनो आरो बिनि बारहावा बा थिंगायारिनि बेफोरबायदि बारहावाखौ ओ नु-नुबा आङो ओ गोजोननाय मोनो आरो बे-बेफोरबायदि जायगायाव आं थांनानै गोजोननाय मोनो आरो लोगोसेनो ओ बे बे सेराव दै जेनेबा दै दैमा-दैमा सेरनि जे हाजो बिदि थानाय जानांगौ आरो। आं बेफोरबायदि जाय गायाव बेरायनानै गोजोननाय मोनो लोगोसेनो दाउसिन दाउला गाबनाय बेफोरनि देंखो खोनाब्ला आं मोनो आरो।
साबसिन मोनानो आरो ना
औ औ।
अब्ला नोंथाङा नोगोरफोरनि नोगोरारि ओनोलफोराव नोगोरारि नोंथांनि बादिब्ला माने नोगोरारि ओनसोलफोरा दावबायनायनि थाखाय मोजांसिन दा हाजोरि ओनसोलफोरा मोजांसिन।
नोगोर बुंनो थाङोब्ला नोगोराव नोगोरफोराव गोबां नायनो गोनांबो थायो। नोगोरफोराव मोजांसिन आरो आंनिबा गोबां नायनो गोनां थायो आरो नोगोराव आरो गोबां बायदिसिना पार्कफोर नुनो मोनो आरो।
बे जों बिजाबफोराव थानायफोरखौबो बेफोराव नोगोरावनो थानायफोरखो नुनो मोनो आरो।
नोंथाङा बुंनाय एसे बुंलाय नोंथांनि बादिब्ला मादिया मोजां?
औ
बारहावा बा थासारिफोरखौ बारा एसे साबजानाय मोना आरो।
औ औ।
औ। माने नो गोराव नोगोरफोराव। बे आबहावाफोरा एसे गु बुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो नोगोरफोराव।
औ औ आबहावाफोरा एसे गुबुंले जायो।
औ। मा मानो होनोब्ला नोगोराव गिदिर गिदिर कारहाना बि-बिदि बायदिसिना उखुन्दै ओंखारनाय बेफोर बुस्थुखौ नुनो मोनो। गाज्रि। जे गाज्रि मुवा बेसाद। गारनाया गोबां जायो आरो औ आरो। ओ मानसि। सुबुं मानसिखौ गोबां नुनो मोनो आरो।
नाथाय माने आंनि।
हेल' नोंथां औ।
आंनि मोनोदांथियाव माने आङो।
औ।
हाजोआरि ओनसोलफोरखौ साबसिन मोनो आरो थेवब्लाबो। माने जेराव जोङोदा। जेनेबा हां लानो थाखायबो नोगोरारि ओनसोलफोराव एसे असु बिदा जायो आरो बिफोराव माने गोदोर गोदोर गोदोर बिफां-लाइफांनि एसे खम थायो नालाय बिफां-लाइफां बायदिसिनाफोरा जा
औ थायो।
आरो नोंथाङा दावबायनो थांनायफोराव
औ
गारि मथरजों थांनानै मोजां मोनो ना बासजों थांनानै मोजां मोनो ना ट्रेनफोरजों थांनानै मोजां मोनो एसे फोरमायना होबानो जाबाय आरो दावबायनो थ गोबांनो रोखोमनि दंङ नालाय।
औ औ गोबां रोखोमनि दं।
आं आं माने ओ गोबां जे लोगोफोर लानानै ओ ज' ज' थांनानै मोजां मोनो आरो बासाव थांनानै। बेखौ मोजां मोनो आङो औ बिदिखौ बेयाव बिदिजों थांनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो।
आरो
माने थांनायाव औ थांनायाव जोबोद जोबोद माने ओ इन्टारेस्टिं जालाङो आरो थांनायाव।
औ माने एसे रंजाफोरा एसे गोसोफोरा रंजानाय। फैयो आरोना
औ आरो लामा सामा नुलांनाय नुलांनाय बा जाथाय बा नुफेरैफोरखौ बेफोरखौ नुनानै लोगोफोरजों रायज्लायलांनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो।
लामायाव बायदिसिना नुथाय नुनो मोननाय जायो आरोना।
औ औ बायदिसिना नुथाय नुनो मोनो।
आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा बायदि जाइगाफ्राव बांसिन थांनानै मोजां मोनखो जेनेबा नोंथांनिया साबजानाय जायगाया एसे ओनसोलारि बा नोगोरारि ओनसोलफोराव मोजां मोनो आरोना दावबायनानै। दा बेनि अनगायैबो नों बायदि जायगायाव बांसिन थांफेरखो
नो-नोगोरारि आंथ' जे जेरावखि माने ओ बांद्राय दावराव गैया ओ निजो जोम सिरि गोसोखो जे ओ सुदेम थाजिम मोनो आं बे जायगायाव थांनानै। गोजोननाय मोनो आरो औ आरो लोगोसेनो आं बे जायगायाव थांनानै ओ बबेबा जायगायाव जिरायनानै आं बे जायगानि सोरगिदिं नुथायखौ आं माने नायनो बा नायनानै आं गोसोजों गोसो सानो आरो बे जायगानि नुथाया बा एसेबां मोजां। बिदिबा आं बेयाव थाबाय थानो मोन नायब्ला फैनिनबावनो मोननायबा बिदि आं सान आरो
नोंथांनि साखाथियाव ओरैनो दावबायथावना जागाफोर दंना गैया?
दङ'। गोबां दङ' दोंनाया।
औ ओमफ्राय नोंथाङा थांगोना थाङा दावबायनो?
थाङो ओ सम सम थाङो आरो औ।
औ।
जेब्लानेखि थांनो गोसो जायो ओमबाना थाङो आरो। नोंथांमोननिजोंबो दंना खाथि खाला?
दंङो आरो जेनेबा बेबायदिनो पार्क दङ' थाबाय थाबाय जागा हाखासे दङ'
औ।
दैमा दैसा बोहैनाय
औ औ।
हेल'
औ नोंथां बुंलाय।
मायबाफोर बुंबावनो दंबावो नोंथाङा?
औ अं नोंथांमोननिजोंहाय खा थि खाला पार्क दं बेफोराव बे पार्कआव मा मा नुनो मोनो?
पार्कआव
औ।
पार्काव बेदिनो जुनारफोर नुनो मोननाय जायो दाउसिन दाउला दावराय दाउ मैना बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दाउ नुनो मोनो।
औ।
औ।
बेफोरखौ जों नुनाय जायो आरो।
औ औ। हेलौ नोंथां?
नोंथाङा गोजान जागा दावबायनानै मोजां मोनो ना खाथि दा जागा दावबायनानै मोजां मोनो?
आं बांद्राय गोजानखौबो मोजां मोना आरो खाथिद्रायखौबो मोजां मोना। माने एसे औ एसे औ गे जेरनि जानांगो। औ बांद्राय गोजानखौ आङो खस्थ' मोनो आरो औ।
औ।
बेनि अनगायैबो जेनेबा आं नोंथांनाव सोंनो सानदों। जों ओरैनो जेनेबा हायेनारि ओनसोलाव दावबायनाय आरो हाजोआरि ओनसोलाव दावबायनायाव फारागथि थायो। औ जेंना जेंसि सौसिनो गोनां जायो नामा जों जेनेबा आायेनारि ओनसोलाव दावबायनायाव जेबो जेंना जेंसि जाया नाथाय हाजोआरि ओनसोलाव जुदि जों बेरायोब्ला बेफोराव माबाफोर जेंनाफोर फैयो नामा?
औ बेफोराव जों हाजोआरि ओनसोलाव बेरायनाय